हेल' नोंथां औ औ खोनादा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ' औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथांनिखौबो आङो दायो आंबो जिराय गोलांनानै दङ' नै ओरदिनो दा आङो नोंथांजोंहाय जेनेबा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा औ सत्रि जागोन औ दा जेनेबा जोङो दानि जुगावथ' माने इन्टारनेट बाहायो नङा होमबा दा बे इन्टारनेटनि सायावहाय जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जेनेबा माबायदि बायनो जों बेफोरखौ गोदोनिफ्राय दासिमाव
ओ गोदोथ' जोंना बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट गैयामोन नालाय जेनेबा गोदो माने इन्टार बाहायनायानो गैखायामोन गिबियावनो जेनेबा गावजों गावसो माबाफोर बाथ्राफोर मि मिथिनो लागा जायोब्लाबो माने मिथिनो गोनां जायोब्लाबो माने गावजों गाव बेफोरबायदिनो माने सासेनि उनाव सासे माने बेफोरबायदिसो माने रायज्लायनानैसे जेनेबा बाथ्राजों बाथ्रा बुंनानैसो माने माबायोन आरो ना आथिखालाव माने
औ
इन्टारनेटा फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव माने गोबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा बुंनो थाङोबा माबा मोनसे खौरांखौ मिथिनोब्लाबो माने इन्टारनेट गेजेरजों जों माने गिबियैनो माने ओ गि माने मिथिग्रोनाय जायो आरो ना जेनेबा गोदो बुंनो थाङोब्ला सोरजोंबा राय्लायनोब्लाबो माने जोङो रायजलायनो लुबैयो राव माने रायलायनो हायामोन आथिखालाव माने बेफोर इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माने जों रायलायनो हानाय खौ नुनो मोननाय जायो आरोना
औ
माने आ आलासिखौ लानो लुबैब्लाबो माने जेनेबा रायज्लायनोनो मोनखायामोन आरोना जेने गेजेरजों ओ बा बेनि न'आवसो थांनानै बा नोंखौ बेखौ खबर लाहैनाय बायदि बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोमोन आथिखालाव माने बा नोङो मोनसे जायगायावनो थानानै सासे मानसिखौ माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने खौरां लाहरनो हानाय जायो
औ
औ बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला जों इन्टारनेटखौ माने गोबां रोखोमै बाहायनाय खौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा फेसबुकनि गेजेरजोंबो बा ओ जिमेल बायदि ओ टुइटार बेफोरनि बायदि बेफोरबायदिनो माने जों बाहायनाय बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो न बा जेनेबा हा जेनेबा मा सासे मानसिखौ खौरां लानोबा जोङो माने ववाट्सपनि गेजेरजोंबो मेसेज जरनानै माने खौरां लानो हानाय जायो आरोना जोंनि गेजेराव माने इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगोनो माने सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो ओ जेनेबा जोंना गोदोथ' ओम
माने माबाफोर जेनेबा जों मिथिनो लुबैयोब्लाबो माने मिथिनो हायामोन जा आथिखालाव जेनेबा ए आइ निबो जुग जाबाय नालाय ओ माने ओ बेफोरनि गेजेरजोंबो माने जे-जेनेबा सार्च खालामनानै बा सात जिपिटि बायदिफोरावबो माने बेफोरनि गेजेराव माने सार्च खालामनानै जों माने ओ फरायनो हायो आरोना बेफोरनि गेजेरजोंनो आरो इन्टारनेटआ बुंनो थाङोबा ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगादोंबा जेनेबा स्मार्ट बर्ड बायदि फोर बाहायनायफोराबो माने जोंनि गेजेराव फैबाय आरोना इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगोनो
बेनि उनाव ओ नोंथाङाबो इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां दा इन्टारनेट होननानै बुङोबथ' जोंहा दानि जुगावहाय माने गोबां इन्टारनेट बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा दारमाने गोदोनि समाव जोंहा माने इन्टारनेट बाहायनो थाखाय जोंहा माने मबाइलफोरानो बांद्राय गैबङामोन आरो बिदिनो दङब्लाबो माने जोंहा फिसा फिसा केपेडनि मबाइलफोरसो दङमोन आरो दा बै समावहाय जोङो माने ओ जोङो माने सोरखौबा जोङो जुदि कल खालामनो थाखायबा जोङो खबर लानो थाखायबो जोङो माने लाइजामनि गेजेरजोंसो ओ लानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बेफोर माने दानि इन्टारनेटनि बायदि माने खम समनि गेजेरावनो जायामोन मानो होनबा बेयो माने गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो बिनो मास मोनसे बा जोङोनो सप्तासे सप्तानैै बेफोरबायदि नांगौ जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जों माने इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोंहा माने दा खोब समनि गेजेरावनो माने गोबां जोङो खबर लानो हायो जोङो माने मोजां गाज्रिबो बेफोरजोंनो रायज्लायनो हायो आरो दानि जुगावथ' जोंहा स्मार्टफन फैबाय नङा होमबा दा जोंहा बेखौथ' जोंहा बेनि गेजेरजों माने दा जोंहा भिडिअ' कल माखासे मोखांजों मोखां नायलायनो हानाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नायलायनो हाबाय आरो दा माबानि गेजेरजों दा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेटआ माने दानि जुगावाय गोबां जौगाबोनायखौ जोङो नुगासिनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
फारसेथिं जौगाबोदोंब्लाबो नाथाय जोंहा नेटइन्टारनेट ओ जौगाबबोदोंब्लाबो माने जोंहा फारसेथिंङै जोंहा खहाबो जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
जेरैहाय जोङो दा इन्टारनेटआ जौगाबोनायनि जाहोनाव जोंहा ओ जेरै जोंहा दाउसिन दाउलाफोरा जोंहा इन्टारनेट नि माखासे ओ बिसोरनि बाहायनायफ्रा गोबां जानायनि जाहोनाव बा बांबोनायनि जाहोनाव दा जोंहा दावसि न दाउलाफ्रा माखासे थाव दिन्नो हायैनि जाहोनाव माने बिसोरो थैनो गोनां जानानै फैदों आरो आरो बिसोरनि माखासे दाउसिन दाउलाफोरनि संखयाफोरा ओ खोब माने खमायलानायखौ जोङो नुगासिनो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
दा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे सिगफोराारह जेनबा ससियेल मिडिया सालायनानैहाय माने गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय बिसोरो ओ फेसबुकफोरावहाय बा बिसोरो इन्स्टाग्रामफोरावहाय माखासे गुसुं गुसुं रिल्स बा सोरबा सोरबा भिडिअ'स बिदिनो खायफा जेनेबा मोजां मोजां सनि जेनेबा मटिभेसनेल भिडिअ'सफोर आरो खायफा खायफा जेनेबा बिजाबनि सोलोंथाइनि बागै जेनेबा फोरोंथाइ होनाय गुबुनखौहाय जेनेबा गाव जेाया रोङो बेखौहाय गुबुननि सिगाङाव फोरमायनाय बेफोरबायदि माखासे भिडिअसफोर लाबोनानै माने बिसोरो गोबां रां आरजिनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। दारमाने जोङो बेफोरबायदिनो आरो जोंहा खायबा गथ'फोराहाय जेनेबा जोंनि दा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरहाय माने जाखांफुनाय लाइमोनफोराहाय माने बिसोरो दा ओ बिदिनो अनलाइननि गेम आरिफोर गेलेनानै माने बिसोर गफबना थानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जेरै बिसोरो पाबजि फ्रि फायार बिदिनो मबाइल एजेन बायदि गेमफोरखौ बिसोरो गेलेनानै माने गफबना थानायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो। नाथाय बिसोरो बिनि जायगायावहाय बिसोरो दा इउटुब फेसबुकफ्रावहाय दा मोजां मोजां मटिभेसनेलफोर भिडिअस फोर होनाय माखासे सुबुंफोराहाय होयो। बिसोरखौ माने बिसोरो गेमफोर गेलेनायखौ गारनानै बिसोरो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायनानै जुदि मोजां जुदि गियानफोरखौ लानो हायोबा जोंहा मोजां आरो। दा बेफोरबायदि भिडिअ'सफोरखौ माने जोंनि दा जाखांबोफुनाय ओ माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा माने नाया जोबोद गाहाम आरो थारमाने इन्टारनेटा माने जों सुबुंफोरखौहाय गोबां माने ओ खोब समनि गेजेरावनो माने माने गोबां खामानि गोमाहनायाव जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा जोङो गोजान गोजानाव जानाय जेनेबा जाथायफोर जेनेबा जों गुबुन हादराव जानाय जाथायफोरखौनो जोङो मोनथिनो थाखाय जोंहा बै समावहाय गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो जेरावहाय जोङो जाखांनायनि उनावसो जाथाय जाखांनायनि उनावसो जोङो खबरखौ मोननाय जायोमोन दाथ' नाथाय जोंहा लोगो लोगो ओ खबरफोरखौहाय मोननाय जायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय। मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय ओ ससियेल मिडियानि ओ गेजेरजोंहाय जोङो माखासे खौरांफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरो। दा जोङो अनलाइननि गेजेरजों आरो जोंहा माखासे गोबां सप फोर खालामनो खालामनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै।
औ औ
जेरै जोङो माखासे एप्सफोर दङ जेरैहाय एमाजन बिदिनो मिश' फ्लिपकार्ट बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो दा बेफोरावहाय माने जोङो गावनि जि नांगौ जिनिस जेनेबा गाननाय जोमनाय बा जोङो माखासे बेफोराव जेनेबा देलायनाय मुवा ओ बेफोरखौहाय जोङो बे ओ अनलाइन सपिं खालामनानैनो जोङो मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ नोंथां
ओ दा सिगांनि समाव जोंहा गोजान गोजान जायगायाव थांनाय समावहाय जोंहा माने केस थाखा बा जोंहा फैसाफोरखौ आखायाव लानानै जोंहा थानाय नुयोमोन नाथाय दानि समावहाय जोंहा अनलाइननि गेजेरजोंहाय जोंहा माखासे एप्सफोर दङ जेरैहाय पेटिएम गुगोल पे जिपे ओ बिदिनो फनपे बेफोरबायदि माखासे एप्सफोरावहाय जोङो गावनि एकाउन्टखौ खुलिनानैहाय जोङो बेनि गेजेरजों जोङो फैसाफोरखौ दैथायहरलायलायनो हायो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बागै
ओ औ माने माने जों बुंनो थाङोबा
औ
माने खहानि बागैनो आं एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ जागोनदां
औ माने बुंनो थाङोब्ला जोङो इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायब्लासो मोजां आरोना। माने सोरबाया माने बेखौ गाज्रि बाहायबा गाज्रि बुंनो खहा बुंनो थाङोब्ला जोंना नोंथाङा दानि बुंनाय बादिनो गेम गेलेनानै बा बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा फ्रि फायार, पाबजि बायदिफोरखौ गेलेनानै माने खायफा माने गथ'फोरा बा सेंग्राफोरबो थायो जेनेबा गेलेनायाथ' औ ओमफाय माने गेलेनानै गावखौनो माने बेयाव गफबनानै थानाय मा मावनांगौ मा खालामनांगौ माने बे बेफोरखौ माने बिसोरो मिथिया ओरैनो माने टाइमखौ माने ओरैनो माने टाइम वेस्ट खालामो आरोना बे फोराव बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनाव माने गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि गेजेरजों माने फरायनायावबो गोहोम गोलैनाय खौ नुनो मोननाय जायो खायफा जेनेबा माने बेफोरबायदिनो आरो मा होनो सोलोंथाइनि बिथिङावथ' जोंना गोबां खहा गोलैयो आरो जेनेबा खायफा गथ' फोरा माने बेफोर माने गेमाव माने हाबना थानानै माबाफोर थिनोब्लाबो
औ हेलौ नोंथां हेल'
हेल' खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
हेल' खोनायाखै नोंथां औ-औ बेफोर माने मोनसे मोनसे खहा आरो ना जेनेबा बेफोर माने पाबजि गेलेनाय माबानाय बेफोरो आरो जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला बै फेसबुकफोराव भिडिअ' बारनाय बा इन्सटाग्रामफोराव भिडिअ हगारनाय बेफोरखौ माने मोजां फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोंनाव फालांगि जे फालांगि नङा माने जेनेबा जोङो रां आरजिनायखौ जों जेनेबा नुनो मोनो आरो ना। बेफोराव माने खौ माने जोङो मोजायोब्ला बाहायब्लासो मोजां आरो ना खायफाया माने बेयाव माने जेनेबा माने जेनेबा बेयावनो मबाइलखौ नायनानै ओरैनो माने टाइम वेस्ट खालामनाय जेनेबा खायफायाथ' जेनेबा बेफोरनि गेजेरजों भिदिअ' गारनायनि गेजेरजों फैसा आरजिबाय थादों खायफाया माने ओरैनो माने बेफोरखौ माने नायबाय थानानैसो माने ओ बुंनो थाङोबा माने ओरैनो टाइम वेस्ट खालामो आर ना। खायबा माने जेनेबा माने मबाइलखौनो नायनानै बा फरायनायनि समखौबो बावगारलाङो बा मा मावनांगौ मा मानांगौ बेफोरखौ माने बुंनो थाङोब्ला माने बावना थायो आरोना खायफा खायफा बेफोरबो माने बुंनो थांब्ला मोनसे गाज्रिआ गाज्रि हुदा आरोना माने बुंनो थाङोब्ला आरो जेनेबा उन्दुनायनि टाइम टेबोल बेफोरखौ माने फल' खालामा माने हर गेजेरा लासे मबाइल नायनानै थायो बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि मेगन बा देहाफोराव माने गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर माने जोंना मोनफा मोनफा खहा आरोना बुंनो थाङोबा।
दा नोंथां औ दा एसेखिनि दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नों
औ